खुलुमबाय नोंथां।
ओ खुलुमबाय नोथां खुलुमबाय
खोनादों नोंथां ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां
औ दानिया जोङो बैसागु नि सोमोन्दैनो रायलायसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां जायो बेबो मोजां मोनसे टपिक
औ मोजां मोजां औ
औ जोंनि बर'नि दे नोंथां होमबा एसे जागायजेनदो।
होमबा आंनो जागायजेनग्रोसै होमबा नोंथांना बैसागुनि सोमोन्दै उम बैसागु फोरबो होननानै मिथिब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायै जोंनि बर' जोंनि थैजों बर'नि थैजों सोमोन्दो गोनां मोनसे
औ नोंथां
माबा फोरबो। फोरबो रंजालि फोरबो जायखौ जों होननानै बुङो बैसागु बेखौहाय जोङो बोसोरावहाय खेबसेल' फालिनाय जायो नंगौना नोंथां बोसोरनि गोदान बोसोरनि से एप्रिल होनो जायखौ जोङो बेयाव बर'नि मा बैसागखौ बेवहाय संक्रान्ति फोरबोखालि जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिजेननाय जायो संक्रान्ति सानखालि जोङो मा मोसौ मैसो थुखैयो बिदिनो बारि बागानावहाय जोङो ओ माबा गानहोयो थनानै आरो गोदोनि दिनाव दंमोन जे लाव जा फान्थाव जा बोस बोसोर बोसोर एर बायथा। नोंसोर था ज-ज' हानजा हानजा बे बे मोनसे बर'नि खुगा मेथाइ बियो बेखौ दानियाव बांद्राय बेफोरखौ खोनानो मोनला खिन्थु गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय हिसाबै बे जोंनि जारिमिन हिसाबै थाबाय जोंनि गोदो आबै आबौ अ आयंमोननि समनिफ्राय बर' रायजोआ माबोरै सोलिबोआमोन बै बैसागु बोथोरखौ माबोरै खुंबोआमोन बेफोरनि मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय बेफोरखौनो जोङो बाहायो गोसोखाङो आरो गोसोखांनांगौ आरो गोसोखांलांबाय थागोन ना मा होनो नोंथां?
औ औ गोसोखांबाय थाखानांगोन।
औ बिसोरसो जों सो बैसागुखौ फालिबोजेनदों हिसाबै उम दा बुं थांब्ला जोंनि दा सोलिबाय थानाय बैसागुखौ माबोरै फालियो बेखौबो आं फंनैसो बुंनोसै आरो नोंथां? दाथ' जोङो बैसागुखौहाय ओ संक्रान्ति खालि जोङो गामियावहाय मन्दिरावहाय जोङो ज' नो गामि रायजो राजा ओंखारलायनानै जोंनि बर'नि नेमखान्थि बायदियै जोङो जै आवाथि आहुथि सावफैयो आरो जोङो बाथौआवहाय जोङो मा बयबो दुगैस्रां लोबस्रां न'खरनि बिमा बिफा बिदा गासै खौबो जोङो उन्दै गेदेर खुलुमलायनानै ज' मान लालायो बोसोर गोदाननि बोर सारस्रिलायो बोसोर गोदानावहाय बेफोर जोंनि बर' हारिनि मोनसे मावनां गौ बा मावबोबाय थानाय जोंनि हुदा जायखौ जोङो बै बैसागु बोथोराव फालियो नोंथां दा बे बेफोर नो जोंनि बैसागुनि गिबिसिन फालिनायनि नुथाय दा बिनि अनगायैबो दंबावो जोंहा मान लाखांनायनि उनावहाय गामि गामि बेरायनाय जेरखम जोंनि बर'नि हारिमुवारि गामसा दख'ना जोमग्रा आर'नाइ खाम जथा सेरजा सिफुं सिफुं खफरखा बायदि बायदि लानानै जोङो गामियाव बयबो गोसो खुसियै रंजायो बा जोङो बयजोंबो बुलायनाय गैया नांलायनाय गैया ज'-ज' मिनि खुसि रंजायो बयनिबो न'खर न'खर हाबलायो जोङो सोमोन्दो लायो खुलुमलायो बेफोरो नो आरोखि जोंनि बैसागुनि सोमोन्दै आं मिथिनाय खिनिया आरो आं दंबावो एसे दा नोंनिखौ खोनासंग्रोनोसै नोंथां दे नोंआबो नोंहा नोंनियाबो बुंदो बैसागुनि सोमोन्दै एसेब्लाबो नोंथां
बेनो नोंथां आ आंबो बांद्राय नेमखान्थिफोरखौ बांद्राय मिथिजोबा दा आं जेखौ कमिटिखौ बेखौ खोन्थालांसै ना होमबा दा बिदिनो माने। जेरै बयनिबो ओ गामि ओनसोल ओ बर'। जोंना बर'नि गामिफोराव जे। जेरै रंजायो बेबादिनो माने जोंहाबो गामियाव रंजायो आरो। बिदिनो औ दा जोंहा बिदियाव गामियाव रंजालायनायाव माने मोनसे।
औ औ।
जुथुम जिरायनाय जायो आरो मिथि औ बे माने। बैसागुनि सिगांहाय जोंहा जथुम जिरनाय जायो दा बाहाय जोंहा बयखौबो ओ। गामिनि रायजो राजाफोरखौ खोन्थाजोबनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा देग्लाय बैसागो। ओरैबायदि ओरैबायाददि ओरैबायदि खालामनाय जागोन होननानै। साखाफारा माने मा मा खालामनांगौ बेफोरखौ खोन्थालायनाय जायो आरो। ओमफफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा ओ जाय जाय। मा मा खामानि मावगोन बिदिखौ जोंहा माने। रायजोआवहाय राननानै होनाय जायो। जेनेबा सोरबा मैगं थाइगं मैगं थाइगं लायनाय गोखा गोखै लायनाय। सोरबायाहाय संनाय फाला नङा होमबा ओमफ्रायसै सोरबायाहाय मै मैगं हानाय सोरबा दै रोगानाय सोरबा बन रोगानाय। दा बिदिनो ज' ज' ज' ज' माने मोनसे ओ हानजा हानजा बानायलायनानै। माने बे ओ हाबाफारिखौ। खुंनो माबा साखा फारा खालामनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओमफफ्राय दा बाहाय बिदिनो हो बयबो बयनिबो हाबाखौ माने मोनसे ओ जायगायाव मोनसे लिस्ट बानायनानै सिथाबनाय जायो। दा बेखौ नायनानै बयबो खामाय गावबागाव गावबागाव गावबागाव खामानिखौ मावलाय लायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय दा बिदिनो ओ गोखा गोखै जानाय नोंथाङाथ' बुंखाबाय नङा होमबा? दा गामियाव अमा सिथारलाय लायो ज' ज'नो अमाखौ ज' ज' सिथारनानै ज' रायजोआवहाय रायजोनि जायगोनाखि दिकसि देग्ला जायनाखि आइजेंफोर संनाय खावनायनि आइजेंफोर दं बेफोरखौ ज' लाबोजोबनानै रायजोआव ज' गो गोखा गोखै जालायनाय जायो आरो संक्रान्त खालि दा बेफोरखौ फालियो जानाय लोंनायखौबो ज' ज' जालाय लायो। दा ज' ज' जोंहा माबा ओ फुजा होलाय लायो नङा होमबा बोसोर गोदाननि।
औ औ।
आमफाय ज' ज' ओंखारलायनानै ज' ज' न'खर न'खर न'खर बयनिबो माने गोजोन हामलायनाय बोसोर गोदाननि हामलायनायखौ बयनोबो न'खर न'खर जासिहैलाय लायो।
औ नंगौ।
आरो आरो बिनि अनगायै मा जाबावो जोंहा ओ बोसोर गोदान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै माखासे बादायलायनाय आरो बादायलायनाय होयो आरो गामियावहाय। जेरखम बागुरुम्बा मोसानाय बादायलायनाय नङ हमबा? जेरखम ओ थालिर फिफां गाखोलायनाय आमफाय नो ओ मेगन खाथेनानै दैहु बुख्रुबनाय
औ नोंगौ।
दुरूंबोलाय लायनाय नङा होमबा? बेफोर खेलाफोरखौ माने ओ बेजों बोसोर गोदानजों लोब्बा लाखिनानै गोसोफोरा सान्ति जाथों होनलायनानै माने बेफोर माबाखौ खुंनाय जायो आरो गेलेनायफोरखौ दा जोंहा गेलेनायबो थाफाबाय रंजानायबो जाबाय नङा होमबा? दा बेफोरजों माने रायजो राजा फोरा माने गोसोफ्रा खुसि सोरां जायो आरो दा बै जोंहा बैस बैस बैसागुखौथ' मिथिखागौ जोंहा नोंथाङाबो जेने बैसागु जोंहा दान माने मोनसे गोदान मिजिं लाफिननाय बादि जायो जोंहा नङा होमबा?
औ औ।
औ बोसोर गोदान बे गोदान मोनसे मिजिं लानानै जोंहा मोनसे आबादखौबो फुजिनाय जायो नङा होमबा? जेनेबा गोदोहाय जोंहा आबाद गोयनि सिगां फुजिनाय जायोमोन जेनेबा आबादफोरा मोजां जाथों जेबो एम्फौ एनला दाजाथों मो मोजाङै मोजां ओ फिथाइखौ मोनथों होननानै जोंहा फुजा होनाय जायोमोन। दा बेफोरजोंबो माखासे इसोरनाव आर'ज गाबनाय जायो आरो माबा बैसागुनि ओ गोस गेजेरजों जेनेबा बैसागुआव जोंहा ओ फुजा थुजा होनाय जायो दा बिनि माबाजोंनो जोंहा मोजां गाज्रि गासैबो माने इसोरनाव आर'ज गाबनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिबो ओ बाहागो लाफैयो। नङा होमबा दा रंजानायाथ' जोंहा बैसागु बोसोरफ्रोमबो रंजाखानाय जायो बोसोराव खनसेल' फैनाय जाहैबाय नालाय नङा होमबा दा गाजा गोमजायै जोंहा बिदिनो ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा मास मोनसे ओ मोनसे दानाथ' ओरैनो फालिखायोमोन नङा होमबा बैसागुखौ?
औ नोंगौ
दा जोंहा फैयै फैयै दाना एसे खमायलांबाय आरो नङा होमबा। दा बिदिनो सप्ता खनसेसो ओ फालिनाय जायो गामि ओनसोलफोराव दा बाहाय मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो आरो आं दा बैसागुनि बादै जेनेबा बैसागुआव माने ओरैबायदि जोंख्लाब माख्लाब जायो माने बिलाइ गोदान बिफांनि बिलाइ गोदान आरो गाननाय जोमनाय दख'ना गोदान नङा होमबा। दख'ना गोमो ओ जोमग्रा गोदान नङा होमबा बेफोरखौ आरो हौवाफोराबो ओ गामसा गोदान गस्ला गोदान बिदि गाननानै ज' ज' ओंखारलायो आरो दा बेफोराव मोनसे स मायना रमायना महर लायो आरो बैसागुआव बर' बर' फोरनि गामि ओनसोलफोराव दा जोंहा जोंहा दामग्रा देग्राबो दङ नङा होनबा बैसागुआव जेनेबा खाम सिफुं जथा सेरजा नङा होमबा
औ औ
फोरखौबो जोंहा मोनसे ओ दामग्रा देग्रा जोंहा मोनसे बर'नि हिस्साथार नङा होमबा बेफोर बेफोरखौ जोंहा माबा सोलिबाय थाथारो नङा होमबा? बेफोरजोंनो जोंना सिनाय सिनायथि नङा होमबा बे दामग्रा देग्राफोरजोंनो
औ
औ दा बेफोरखौ जोंहा ओब बे रंजानाय फोरबोआवहाय बाहायो आरो जोंहा खाम सिफुं जोथा सेरजा ओ बेफोरखौ दामनानै ओ मिथिंगाजों रो- गोरोबनाय मा खासे मेथाइ खननानै रंजायो बाजायो आरो नङा होमबा।
औ औ नोंथां नोंगौ
औ ओमफाय नोंथाङाबो माखासे बुंबावगोन नामा एसे?
आं फंनैसो बुंसै नोंथां नोंथाङा थ' बुंनाया गासिबो सैथो नोंगौ जाय बुंदों गासिबो नोंगौ मोजां मोजाङानो मोनदों आंबो नोंथांनि बेबायदि फोरमायथिखौ खोनानानै आंबो बिराद गोसोखौ मोनदों आरो नोंगौ जोङो बिदि फोरमायलाय जोंनि बैसागुनि सोमोन्दै बिदि बयनिबो सिगाङाव फोरमायनो हायोबा जोंनि थाखायबो मोजां। जोंनि हारियाबो सिनायथि जागोन आरो सोरबा रोङैयाबो रोंगोन आरो सोरबा बुजायाबो बुजिगोन। जाहाथे जोंल' मिथिनानै
दायो बिदि जानो नाङा जों बयखौबो फोरों होनांगौ आरो जोंबो सोलोङै बुस्थुखौ सोलोंनानै लानो रोंनांगौ। जोङो जोंनि बैसागुनि सोमोन्दै जों एसेब्लाबो जों सानैजों सावरायबाय। सानैजों जों बुजिलायनो मोनबाय आंबो आं माखासे बुस्थु थु मिथियैखौ नोंनिफ्राय मिथिनानै लानो मोनबाय नोंथां आं बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां दा जोंना समाबोथ' नै गैला नोंस फैबाय जोब्बाय नोंथां अब्ला उननियावहाय जों मोनसे टप टपिकनि आयदानि सायाव रायलायनोसै दा नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां औ औ दे होमबा दोनथ'लायसै दे